हेल'
हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां।
अ नोंथांजों दसे रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों ओ अमा बेदरखौ मा मा मैगंजों संनानै जायो? बेनि सायाव आं नोंथांखौ एसे बुंनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ नोंथां, अमा अमाया बर' हारिनि मोनसे गाहाय खाजा एबा जाग्रा आदार होननानै जोङो बुंनो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बे अमायानो। बर' हारिनि गेजेराव बे टलनि मादाव गाहाय जायगा आवग्रिनानै लानो हादों।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बे अमा बेदरखौ बर'फ्रा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो जानाय नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नंगौ।
जेेरे मै थाफोरजों जायो सोर मेवाफोरजों जायो। नार नारजि फोरजों जायो
औ नोथां
बिदिनो जोगोनारफोरजों जायो आरो गुबुन गुबुन ओंख्रिफ फोरजों जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो। दा बर'फ्रा जि नार जे आरो अमा
औ औ औ
खौ बे ओंख्रिया बर'फोरनि मोनसे नारजि आरो अमाया बर'फोरनि मोनसे गाहाय जाग्रा आदार बे नारजि आरो अमाखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो नारजि
उम
नारजि नारजि गोरानख बेयोद गाबोन जागोनब्ला दोनै हरावनो सो सोमनानै दोननाय जायो आरो बेखौ हरसेफ्राम सोमनानै दोननाय जायो आरो बे अमा अखानायनायै अमाबेद बेदखौ अमा बेदराव सेरनो थाखाय गोनां जानाय गासैबो मुवाफोरखौ बर' आइजोफोरा थिनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावबो सोमनानै दोननाय नार्जिखौ सुखांनायनि उनाव सुखांना लानायनि उनाव बेखौ फोराव अराव थौ गिदिराव अर अरहोनानै बेखौ
औ औ नंगौ नो नंगौ
बेबायदि नारजिखौ रुना लानायनि उनाव बेदरखौ सु सेरनाय जायो। आरो सेरनानै बेदरखौ मोनजासे दै होनानै संनानै लाग्रोनाय जायो‌। आरो संनो लाखांनायनि उनाव बेयावहाय रुनाय नै नारसिखौ जोङो होनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ
गायै जेरै मैथा आरो अमा बेबो मोनसे बर'नि गाहाय जाग्रा आदार बे मैथा आरो अमाखौ संनो थाखाय बर'फोरा गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो जानाय खौ जोङो नुनो मोनो। सोरबा सोरबा खारै खारै नार्ज मैथा खारै अमाबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो सोरबा सोरबा मै थायाव गो खै होनायखो जोङो नुनो मोनो जेरै मैथा आरो अमा बेदर मैथा अमा बेेदराव मैथा मोखै होनानै जानो थाखाय गिबियावनो अमा बे अमाखौ संनाय जायो। आरो बे अमाखो संनाय समाव गोनां जानाय मस ला मस्लि गासैखोबो बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो आरो जेब्ला बुथुमनानै लाखाङो अब्ला सारायखो जाननानै बेयावहाय अमा बेदरखौ सेरनाय जायो आरो सेरनानै अमा बेदरखौ दै होनानै फोमोननानै लानाय जायो। फोमोननानै ला खांनायनि उनाव जेब्ला मोननोसै बे सम जायो अब्ला बे मैथायाव गोग खैखो होना मैथाखो होनाय जायो जाहाथे बे मै थाया गेब्लेथाराबो आरो माबाहैब बो थाया बेनि बेनि बेबायदि होनाय जायो आरो जेरै नारजि उम उम मैथा खारैयाव अमा बेदर बेखौ सोंनो थाखाय बर'फ्रा गिबियावनो मैथाखौ बुथुमनानै लायो सायनानै लायो साफा सुनानै लायो बेनि उनाव साराय नङाबा थौ गिदिरफोराव बर'फोरा अराव दै गुदुं खामनाय जायो। जखानि आरो बे दै गुदुंखो दै गुदुङा जेब्ला गोदौगोन आरो बे गोदौनाय समाव बेयाव खारै लुनानै होनाय जायो। खारैसे जखालि होनाय जायो। आरो बे दैया ग्लाब ग्लब गोदौबा बेयाव मैथाखौ होस सननाय जायो। आरोथ मैथाया दोगोन जायागौ मानि एबा रेबागौ मानि बेखौ रुनाय जायो। आरो जि अमा बेदद बेखौ बर'फोरा सेरनानै लानाय जायो नांगौ बायदि थाव, सामब्राम, बानलु गासै मस्ला मस्लिखो होनानै सेरनानै ला नाय जायो। बेनि उन अमा बेदरखौ मोनजासे दै होनानै फोमोनानै ला ओरनाय जायो। बेनि उनाव मोनहांहां जायोब्ला ना मैथा जि मैथा खारै रुनानै लानाय बेखौ बै बेदद सारायाव लुनानै होनाय जायो बेबायदिनो मैथा आरो अमा बे बे ओंख्रिखो जोङो मोननो हायो। बेफोरनि अनगायैबो बर'फोरा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमजों अमा बेदरखो जोङो जानाय नुनो मोनो अमा बेदरखौ बर'फ्रा गोरान आरो गोथ थां मोननै जाय जानायखौ जोङो नुनो मोनो। अमा बेदरखौ बर'फ्रा फोराननानैबो जायो आरो गोथाङैबो जायो।
औ औ
फोराननानै जा फोराननानै बर'फोरा बांसिन जेरै सब सबाइ ओंख्रै हा सबाइ ओंख्रै बेनि अन ओइ जेरै नारजि आरो थास' खिलि बेफोरजों फोराननानै अमा बेदर जानायखो जोङो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै बर' अराव अमा बेदरखो सावनानै जानायखौबो जोङो नुनो मोनो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बर'फोरा अमा बेदरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा नोंथाङा बे अमा बेदर जानायनि सोमोन्दै बांसिनै मिथिगौ जानांगौ बेनिखायनो नोंथांखौ नोथाङाबो नोंथांनि खौ एसे फोरमायगो फोरमायनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय
ओ अमा बेदर नोंथाङा जा जा बुंदों बे गासिबो नोंथाङानो बुंखाजोब ओमफ्राय नोंथां बुंनाय बायदिनो अमा बेदरखौ जोङो बिदिनो संनानै जायो नोंथां बुंनाय बायदिनै नोंथाङा बुंलांदों जे बे अमा बेदरखौ जोङो ओं मैगंजोंबो संनानै जा जायो सावनानैबो जायो आरो गोरान फोराननानैबो जायो नोंथां बुंनाय बायदिनो नंगौ ओ अमा बेदरखौ जोङो बै एसे मेजेम मेजेमखौहाय नारजि नारजि अमाजों सङो नोंथाङा बुंलां खादोंमोन जोङो नारजि अमा ओ नार्जिजों बांसिन अमा बै अमा मेजेमखौ जोङो संनानै जानायखौ बर' समाजाव नुनो मोननाय जायो
औ
औ औ आरो जोङो बिदिनो अमा बेदरखौ जोङो सावनानै बेयावबो जोङो एसे मेजेहां मेजेमहांखौ सावनानै ओ बानलु सावनानै गुफुर सिफ्लेना फियास बायदिसिना ना हाना होनानै जोङो बे अमा बेदर सावनायखौ जोङो लगायनानै जायो आरो नोंथाङा बुंनाय बेबायदिनो जोङो अमा बेदरखौ गुबुन गुबुन मैगंजों संनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो गुबुन हारिया जायाब्लाबो जोंनि बर' हारिया बेबायदि गुबुन गुबुन मैगंजों संना जानाय जोङो नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
जेरै जोङो नोंथाङा जे बुंलांबाय नारजि अमा मैथाजों अमा बिनि अनगायैबो जोङो अमा बेदरखौ बिदिनो खुमब्रा मैगंफोरजोंबो स संनानै जानाय खौ नुनो मोननाय जायो औ आरो अमा बेदर जोङो बै मेवा मेवा औवा मेवाखौ जे औवा मेवाजोंबो आरो बे औवा मेवाखौ जोंङ गोखै खालामनानै अमा बे संना जानायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ नोंथाङा औ
जों बिलाहि आरो आलु बेखौबो होनानै जोङो बे अमा बेदर ओंख्रिखौ संना जा नाइखौ बर' समाजाव नु नुनो मोननाय जायो। बिदिनो जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो अमा बेदरखौ नांगौ जख खानि लाबोनानै आरो बेयाव जा मैगं होगोन जेरै आलु बा बिलाहिखौ जोङो आलुखौबो बिदिनो दरनै दरथामसो हाना लाना बिलाहि दरसे दरनै होनानै जोङो ओ गिबियावनो जो जोङो अमा बेदरखौ थाव सेरनानै पियासफोर होनानै एसे एवथ्रमना लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ बै आलु हानानै लानाय आलुखौ होनानै एवनाय जायो। दसे एवनानै बेयावहाय जोङो संख्रि हाल हालदै आरो बै माखासे देना लानाय बानलुफोरखौ जोङो होनाय जायो आरो नोंथां औ दसे बेखौ बिदिनो एवथ'ना लानानै जोङो बेयावहाय बै बिलाहि खौबो जोङो होनाय जायो ओमफाय होनानै दसे एवनानै बिलाहिखौ गेब्लेेजासे ए दसे एवनाय जायो। हम बिनि उनावहाय जोङो बे बेदरखौ मोनजासे आलु मोनजासे बे सोर मोनजासे दै होनानै खोबना दोननाय जायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नांगौ
जोङो दसे बिदिनो फन्द्र' मिनिट बिस मिनिटसो गोदौहोखांनायनि उनाव जोंनि बे ओंख्रिया मोनो आरोना अमा बेदरा मोनो बेखौ जोङो मोननाय सम समाव संख्रि सा खि संख्रि नाङो बा होदेरो नांबाथ' जाबाय आरो बेखौ गोथावसिन खालामनो थाखाय जोङो दुन्दिया गंगार दुन्दिया बायदि बिदिनो हाइजें बिलाइ बायदिफोरखौ होनाय जायो आरो नंगौना नोंथां औ औ बिब्दिनो जोङो बे अमा ओंख्रिखौ संनाय जायो मैथाजों अमाखौथ' नोंथाङा बुंलांखा माबायानो नारजिजों अमाखौबो नोंथाङा बुंलांबायानो थिग बेबायदिनो जोङो खुमब्राफोरजोंबो बिदिनो ओ फारसाव गिबियावनो जोङो बे अमा बेदरखौ एवफ्रामनाया जागोन खायो आरो एवफ्रामनानै लाग्रोयो बेनि उनावसो जोङो जोङो खुमब्रा जालाय खुमब्रा जालाय बै गोरलै थाइजेनन्नायखौ जों खुमब्रा जालाय होनोनो बेजोंबो जोङो जानाय जायो आरो बै खुमब्रा खुरनाय माने बोराय होनाय आरोना बेजोंबो जोङो संना जानाय जायो नंगौ ना नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ
बे ओंख्रिखौ संनानै जानाय जायो आरो नोंथाङा आं बुंनाय जागोनना जायासैबा नोंथाङा एसे बुंनानै होफिननो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां नों थाङाबो जे मै अमाजों जि जानायनि जि आदब फोर बर'फोरनि दोरों जि जानायनि जे आदब फोर बेखौ नोंथाङाबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै मेवाफोरजों जोङो जानो लानायखौ जों नुनो मोनो मे मेवाखो जोङो मोननै रो खोमै जायो जों गो थाङैबो जायो आरो बेखौ थिनानै एबा मोखै खालामनानैबो जोङो जायो। जायखौ जोङो अमा बेदराव बाहायो बाहायनाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेबायदिनो बर' फोरनि जि अमा बे अमा ओं अमाया गुबुन गुबुन ओंख्रियाव गोबां गुबुन गुबुन बिथिङै गोबां गुवार जायगा आवग्रि नानै लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दे बिदिब्ला नों थां दिनै बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे जागोन दे नों थां दे ओमबा ना नोंथां नोंथांनिसि गोजोननाय थाबाय।
दे नोंथां दे।